हेलौ।
औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा सम ओ दङ'बा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ नोंथां आङो नोंथांनियाव मोननैसो आयदा सा बानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां। ओ बिदिनो जोङो बर'फोरा गोबां ओ बिदिनो जोङो एम्फौ एनला फिसिनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों एबा जों न'खर खुंदों नङा होनबा नोंथां? ओ बेनि बेनि गेजेरावनो जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो ओ लाब ओ माबायदि ओ जोङो फि-फिसियो एबा जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो, बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो दो बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरखौ लाथा एम्फौ फिनायखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
थाङोबा न'खरफ्रोमावबो फिसियो आरो खायफाया न'खर जेनेबा जमा लोगो नांनानै फिसियो आरो नोंथां। माने बिदि आनदारफोरबो नागिरनायाव एसे से खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो जमा जेनेबा ज' फिसियोमोन आरो। बिदिनो गोदो लाथा एम्फौ फिसिनानैनो गोबां जिउ खुंबोदोंमोन आरो। थिग बेबायदिनो ओ जोङो गोदो लाथा एम्फौ फिनानैनो जों बिदिनो बे लाथानिफ्राय मोननाय फिथोबजों जों बेखौबो बे आखाइजोंनो जोङो बे खुन्दुंखौ ओ लुयोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां? बे जोङो लामा सामा जों थाबायब्लाबो बे बर' आइजोफोरखौ बे आखायाव लानानै जों बे खुन्दुंखौ थुनलांबाय थानाय एबा फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौ जों नुयोमोन आरो। औ लाथा एम्फौखौ बोरै फि यो बुंब्लाथ' जों गिबियावनो लाथा एमफौखौ फिनो थाखाय जों सिगिरिनिफ्राय बिदैखौ मोनग्रोयो, नङा होमबा नोंथां? औ, जेब्ला सिखिरिया बिदै दैयो अब्लानो जों बेखौ बिदिनो हि ओ हियावसो दोननाय जायो आरो नोंथां हिस्रि सराइफोरबायदि इग गोजाम हियाव दोनो। जेब्ला बे एम्फौ ला थाया उम जोंनिया बे बिदैनिफ्राय ओंखारो जों बिनि थ' आदार होनांगोन। नङा होनबा नोंथां? औ जों बे आदारखौ बे इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां। बे एम्फौ लाथा फिसा नालाय जों माने बेनो गोदोर बिलाइखौ होजाया, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
इन्दि बि-बिलाइ फिसा फिसाखौ होयो बिदिनो जोङो जेब्ला एम्फौ लाथाया देरनो हमो अब्ला जों बेखौ ओ बिदिनो जोङो बिदिनो दान्दा मोनसे गायनानै जों बेयाव माने बे इन्दि बिलाइ गोदोर गोदोरखौ जोङो खानानै मुथा खामनानै बेयाव खाना होनाय जायो आरो नोंथां। औ, ओमफाय जोङो बे एम्फौ लाथाखौ बेयाव दोननाय जायो आरो। बिलाइयाव। जेब्ला ओ जोंनिया बे एम्फौ लाथाया देरनानै जोंनिया गोमोन जायो अब्लानिया ओ बे गोमोन जानायखौ जोङो गुबुन मोनसे आइजेंआव दोनहरफिनो आरो नोंथां। दुफ्लिफोराव। औ बे आइजेंआव लुनानै बेयाव ओ जोङो थालिर बिलाइ गोरानखौ होनाय जायो। मानोना बे लाथा एम्फौया माने फिथोबखानो थाखाय गावनो माने बुथुमो आरो। औ जेला बु बुथुमो अब्लानिया जों बेखौ खाननै एबा खानथामसोनि उनाव नुब्ला जों बोखानानानै नायब्ला नुगोन जे बे लाथ था एम्फौया हारसिंनो माने फिथोब खानानै थानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ जेब्ला बे फिथोब खाना ओ खाना थायो अब्लाना जों बे फिथोबखौ बिसिनानै बेनिफ्राय लाथाखौ दिहुनो आरो जे लाथाव मो-मोननाय एबा बे खान्थावखि जानाय बुङो जे जायखौ जोङो औ बेखौ दिहुन्नानै जोङो ओ न'आव बो जों जेन'बा एवनानै जायो। बिदिनो हाथाय बाजायावबो फानहैयो आरो नोंथां। बेनो लाथा एम म्फौनि बेसेनाथ' जोबोद दाम गोसा नङा होनबा नोंथां? बिदिनो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला फवासेयावनो जोंनिया ओ बाजि गाहाम बबेबा जौसे गाहाम लायो आरो खायफाया।
औ नंगौ।
फिथोबखौ जोङो सिगाङो गोदो गोदाय जों न'आवनो माने लुयोमोन आरो खुन्दुं नाथाय दा बिब्दि थ' खालामनायखौ नुला जों बे फिथोबखौ जों जायबा खुन्दुं फानो खुन्दुं दखानावसो जों माने फाननायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नोंखौ नोंथां
थिग बे बिदिनो बे लाथा एम्फौनि फिथोबखौबो गोबां खामानियाव बाहायनाय नुयो आरो जोंनिया बे उन्दै गथ'फोरा लोमजाबा साजाबा बेयावबो जोङो बे आखाइफोराव गानहोनायखौ नुयो नङा होनोमबा नोंथां खायसेफोरखौ बे गोरोनायावबो गानहोनायखौ नुयो आरो
औ
थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जों बे इन्दि बिलाइ गोरलैखौबो जोङो जों सिगां उन्दैयावबो जोङो बिदिनो मोन आरो जों दाबो नुबोदों आरो खायफा उन्दै गथ'फोरा लोमजाबा साजाब्लाबो बे इन्दि बिलायाव जोंङो बे जोंनि खर थालायाव जोंङो थाव इसे होनानै मानि इन्दि बिलाइखौ जोंनि खर आव होयोमोन आरो मानि जोंङो थालोआ माने थान्दायै थाबाय थानायनि आरो नोंथां लोमजाब्ला साजाब्ला औ बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' दा बिब्दिनो जोङो गोदोनि बायदि लाथायखौ फिसिनायखौ बारा नुला आरो दा एसे खम जाबाय माने बिदिनो ओ गामियाव बिदिनो न'खरसेबा न'खरनै फिसियो आरो नोंथां लाथा एम्फौ फिसिनो थाखायबोथ' जोंनो बिदिनो रुम मोनसेनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां मानि जोङो गावनि थानाय खथायाव माने दोनजाया जोङो लाथा एम्फौआ जोबोद जेनेबा बिलाइ गोरलै गोरलै गोथां गोथां जानायखाय माने मोनामो नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो बिसोरखौ फिसिनो थाखाय ओफ्राय जोङो गुबुन मोनसे ओ खथा खथायाव सो दोननाय जायो आरो औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानिया बारा फिसिनायखौ नुला माने जों बिलाइ नागिरनोबो जोबोद जखस्थ' जायो नालाय जोबोद गोजान गोजान जायगायावसो जों बिलाइखौ नागिरहैनाय जायो औ ओ नोंथाङाबो मिथिनाय बायदिल' नोंसोरनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो गोदोनि बायदि बर' आइजोफोरा अनला टाइम बु फिनानै एसे खुंनायखौ नुदों नामा नोंथाङा
औ नंगौ। जोङो ओ बिदि गोदोनिफ्रायनो गोदो जोङो बर' आइजोफोरा गोबां बिदिनो ओ ज' ज'यै हानजा हानजायै लानानै जोङो ओ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जोङो ओ इन्दि बिलाइ जों नागिरनानै जोङो गोबां लाथा एम्फौ फिसिनाय नुनो मोनबोदों ओ नाथाय जोङो ओ बिदिनो आथिखालाव जोङो गोबां खमसै नाथाय मानसिफोरा जोंना ओ समखौ बेलेगावसो हेगारो। ओ बेलेग जोङो ओ दा ओ जोङो आबाद मावनाय एबा जोङो ओ गुबुन गुबुन जोङो फालांगिफोराव बांसिन गोसो होयो जोङो मैगं थाइगं फाननाय ओ बिदिफोराव ओ नाथाय बेहाय जोङो गोबां नुनो थांला बिदिनो जोङो आबैमोनफोरखौ जोङो ओ गोबां बिदिनो जोङो न'फा ननै लानाय नुनो मोनसै
औ औ
नाथाय जोङो बिदि लाथा एम्फौ फिसिनाया जोङो न'खरफोरा जोङो खम जालांनो हमदोंबाबो ओ बेनि बेसेना ओ दासिम जोबोर गोबां जाना दङ नङा होनबा नोंथां ओ जोङो ला हाथाइ एम्फौआनो जा बेनि जोङो फिथोबानो जा जोङो ओ दामाव दाम मोननो हायो फानबा जोङो गोबां रां मोननो हायो नाथाय जों गोदो जोबोर खस्थ' खालामनानै बिदि जोङो फिसिनानै ओ फानब्लाबो जोङो रांखौ जोङो खम मोननो हायोमोन जोङो नांगौबायदियै रां मोनामोन ओ आथिखालाव ओ जेनिबो जोङो मैगं थाइगं एबा जों मुवा बेसादनि दामाबो जों गोबां ओ बांबोनो हम
औ औ।
जोङो बिदिनो ओ लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनाया गोबां ओ जौगालांनो हायो एबा जोङो न'खरफोरखौ जोङो गोबां ओ सोंलांनो हायो एबा जोङो नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो बिदिनो गोजौ थाखोआव जोङो थांनो हायो लाथाय एम्फौखौ फिसिबा ओ बिनि जोङो फिथोबखौबो जोङो फाननानै ओ गोबां रां खामायनो हायो एबा जोङो न'आवनो जोङो ओ बिदिनो थावख्रि लुनानै जोङो जि सोंनानै दानानै जोङो इन्दि सिखौ फारसा एबा जोङो जोमग्राफोरखौ ओ बो जोङो हौवासाफोरनि बिदि गानग्रा बिदि बानायनानै जों गोबां फाननायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? ओ बिदिनो जोङो इन्दि सिखौ जोङो ओ मादि बानाय होनबा जोङो फिथोबखौ जोङो ओ खान्थाब फोराव जोङो दैजों रुना लाग्रोनाय जायो नङा होनबा नोंथां? ओ जेब्ला बियो गु सु जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ खांनानै मोनसे आयजेंआव बेखौ दै सरर होनानै बेहाय जोङो ओ जों थावख्रि लुनानै ओ जोङो जि दानायखौ जों नुनो मोनो। ओ गोबां दा थ' जोङो ओ नुनो मोनलानो होनजायो नङा होमबा नोंथां थावख्रि लुनायखौ? ओ जोङो दा जोङो बिदिनो गोबां ओ बर'फोरा गोबां दारिमिन ओंखारबाय सोहोर नोगोर फोराव जोङो आरो गामि ओनसोल फोरावबो जों गोबां बिदिनो बानायनानै जोङो जि दाग्रा ओ एबा जोङो खुवालखुसिफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो होनबा नोंथां? ओ बिदिनो जोङो बर'फोराबो जोबोद जौगालांगासिनो ओ जोङो हाथाय बाजारबाबो जोङो इन्दि सि फाननाय एबा जोङो जोमग्रा दख'ना ओ फोरखौथ' दाथ' जोङो आआगोल दख'नाफोरा जोंनिया ओ बारा ओ बिदि इन्दि जिनि ओंखारनो नागिरामोन नङा होमबा? जोङो बिदिनो पारसा थानाय दख'नाफोरखौ जोङो बिदि आर'नाइफोरखौ दानिया गोबां ओ ओंखारनाय नुनो मोनसै‌ जोङो हाथथाय बाजाराव जोङो ओ जेथिंबो जोङो बर' आइजोफोरखौसो जोङो ज' ज'यै बिदिनो ओ जोङो दख'नानि गला होनाय जों गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ बेजोंनो बिथांमोना गोबां जौगालांगासिनो एबा रांखावरिफोराव गोबां बिहोमा मोनगासिनो बिथांमोना दासिमबो न'खरफोराव ओ गोबां जौगालांगासिनो ओ। बिदिनो जोङो ओ दानाय लुनायफोरावबो जोङो ओ बिदि न'फोराव जोङो दाया लुवाबाबो जोङो गुबुन ओ जायगाफोराव जोङो बिदिनो न'फोराव ओरैनो थासो